खोनादोंना नोंथां।
खोनादों नोंथाङा दे।
औ अब्ला नोंथाङा मा खालामदों दायो।
आङो नै नोंथां आं दायो ओरैनो जिरायनानै दङ जेबो खालामनाय जाथ'वाखै
औ। अब्ला नोंथांनि खबरा मोजाङैनो दं ना
दंथां।
अब्ला नों। नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हायोब्ला। आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव स सावरायनो सानदोंमोन आङो।
औ हागोन दे नोंथां हागोन हागोन थारैनो।
बिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा हाग हागोन ना औ अब्ला नोंथांनि एसे बुंनानै होदो ओ बे सोलोंथाइनि सायाव
अ आदसासा जागोन दे बिदिब्ला आङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै।
औ
दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो जायखौ ओन्दैनिफ्रायनो जोङो सोलोंबोदों ओन्दैनिफ्रायनो जोङो जोब दासिम जोङो सोलोंनो गोनां जायो सोलोंनानैनो जों जोङो थैलांनो गोनां जायो होननानै जोङो बुंनोबो हायो ओ सोलोंथाइयानो जाहैबाय जोंहा बयनि बो गुदि आथिखालाव जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्लानो जेबो गैया होननानै जोङो सानजायो। दिनै सासे आबादारि जानो था खायबो सोनो सोलोंथाइया जोबोद गोनां जायो बा सासे बेफार फालांगि खालामनो थाखाय बेफार फालांगि मावनो थाखायबो जोंहा सोलोंथाइया जोबोद गोनां जायो दा बेनिखायनो आथिखालाव सोलोंथाइया बयनिबो गुदि दि होननानै जोङो साननो नांगोन आरो दिनै सोलोंथाइनि हेफाजाबजोंनो दिनै सोलोंथाइ मोननाय सासे सु सुबुङानो गोबां दिनै हमनानै ला दिनै सोलोंथाइ मोननाय सासे सुबुङानो दिनै हादोर दैदेनगिरि जाहैनो हादों आरो सोलोंथा थाइ मोनाय दिनै सासे सुबुङानो साइनटिस जायैनो हादों दिनै सोंलोंथाइ लानानैनो सासे सु सुबुङानो गिदिर डक्ट टर जायैनो हादों दा बेफोरबायदिखायनो सोलोंथाइया जोंनि बयनिबो गुदि होननानै जों साननो हायो आथिखालाव सोलोंथाइ गैयाबानो जेबो गैया आरो दा दिनै सोलोंथाइ लानानै सासे गिदिर साइन्टिस जायैनो हाबाय। दिनै बे जोंनि बयनिबो मेलेमा साननो हानाय जिथुनिखि गोहो बे साननो हानाय गोहोफोराल' जोंहा बेले बेलेग जायो मेलेमाथ' बयहाबो समान नङा होमबा। ओमफाय दा जोंहा ओ जेरै सायेन्टिस नङा होमबा सायेन्टिस जोंहा गोबां सोलों थाइनि जोहैसो गासैबो जायो नङा होमबा दा दिनै ओस सायेन्टिस्टआ दिहुननाय दिनै ओरैबायदि दिहुनदों दि जे बेसेबांबा गिदिर एबा बेसेबांबा गिलिर दिनै लहा बायदिखौनो बाराव उरायहोनो हादों एबा अख्राङाव दिनै ओ बिर होनो हादों नङा होमबा आरो बेसेबांबा गिदिर दिनै ओ लहा बायदिखौनो दिनै दैयाव गोजाव होनो हादों बेफोर जाहैबाय गासै गासैबो सोलोंथाइनि पावार एब सोलों दानि गो होननानै जों साननांगोन मानोना सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो बेफोरबायदि साननो हानाय गोहोआ जोंनाव सोमजिदों नङा होमबा दा बेनिखायनो सोलोंथायानो गुदि आरो दिनै सोलों थाइखौ जोङो साख्रि बाख्रिनि थाखायल' जोङो सोलोंनाय जाया सोलोंथाया जाहैबाय जोंनि थांनानै थानाय समाव जोंनि जिउखौ जोंनि रायजो जानाय समाव एबा जोंनि जिउखौ मोजाङै आलो गोजोनै दैदेनलांनो थाखाय जोंनो जेब्लायबो सोलोंथाइ अ नंगौ सोलोंथाइ मोनै सुबुङा दिनै गोबां ओ दुखु जारलानि गेजेरजोंबो सोर खिलांनो गोनां जायो दुखु जारलायाव भुगिनांनो गोनां जायो नाथाय सोलोंथाइ मोननाय सुबुङा बेफोरबायदि दुखु जाल्लायाव बेसेबां गोलैनाङाबो जानो हागौ आरो बेनि बेखायनो सोलोंथाइया मेन आरो तारमाने। आंनि मथेब्ला बेबायदि दा सोलोंथाइ थाइयोयानो गासैनिबो गुदि होननानै जोङो साननानै लानांगोन आरो दिनै हमनानै ला। सासे जोङो आबादारि जानो नागिरबाय। आबादारियावबो। दा जेसेबांनोखि आबाद मावगोन। आथिखालाव जेजो आबाद मावगोन आबाद मावनाया गासैबो आथिखालाव गासैबो केमिकेलनि जोहै मावनाय जाजोब्बाय। दा माबे केमिकेल। खौ बाहायनांगौ बा माबे बायदि रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनांगौ। बेफोरबायदि बाहायनाय जिथुनिखि। बे बे बाहायनायखौ जोंस सोलोंथाइ जुदि गैयाब्ला जोंनाव जुदि नलेजयानो गैयाब्ला। अब्ला जों बेफोरखौबो। नांगौबायदि जों बाहायनो हानाय नङा। आरो माबे। आबादखौ मावोब्ला माबायदिहाय मुलि बाहायनांगौ। आथिखालाव गोबां एम फौ जासै नङा होमबा नोंथां? दा बैफोरबायदि एम्फौ जानायफोराव आबाद फसलफोरनि जिथुनिखि। बे एम्फौ जानाय दा बे एम्फौ जानायफोराव जोङो माबे बायदि मुलिखौ बाहायोब्ला एम्फौफोरनिफ्राय जोङो होबथानो हागोन आरो माबे मुलिखौ बाहायो ब्ला जोङो नांगौबायदि फसल आबादखौ खम ओ हायावनो जोङो गोबां फसलखौ मोननो हागोन नैबेफोरबायदिखौ जोङो दिहुनोब्ला जोंहा सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार मानोना जों सोलोंथाइ नि हेफाजाबैसो बेखौ जोङो माबे माने हासारखौ एबा माबे मुलिखौ जों बाहायोब्ला होबथानो हागोन। नैबेफोरखौ जोङो। फरायनो रोंगोन आरो बाहायनो रोंगोन आरो। बेनिखायनो जोङो आबादारि जानो थाख खायबो जोंनो सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार आरो दा नोंथांनि बेलायावब बानो थाङा मा सानो जेनेबा।
औ ओ नोंथाङानो दायो माने जाबादि खोथाखौ बुंनांगौ नोंथाङानो बुंखाजोबबाय ओ ब्लाबो आं मोननैसो खोथा बुंनो सानदों जे माने आं फरायसाफोरनि सायावहाय। बुंनोसै आङो।
औ जागोन दे नोंथां।
बेे माखासे फरायसाफोरा माने ओ माखासेल' नङा माने गासैखौबो बुंनांगोन। ओ बांसिन फरायसाफोरानो। माने गावनि फार बा गावनि मार्क मार बेखौ नायनानैसो बेखौ नायनानैसो माने फरायो आरो ना।
औ।
थाय आंनि साननाय मथेब्ला माने गावनि मार्कखौ नायनानै बा गावनि पारसेन्टखौ नायनानै फरायनाङा। ओ माने गावनि जा गियान। बेखौ बारायनो थाखाय। ओ गावनि। स्किलफोरखौ ओ इमप्रुभ खालामनो थाखायसो फरायनांगौ। बिदि होननानै आं सा सानो आरोना।
औ नंगौ सैथो।
उम अ-अब्लासो माने बेफोर गासिबो। ओ जा सोलों थाइ लादोंमोन। ओ बेफोर माने। ओ नोंथांनि लाइफआव। माने मोनसे रोखोमै। गोहोम खोलैगोन आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
माने फरायसाफोरखौ नुनो मोनदों जे ओ गाज्रिलामा थिं थांनायफोरखौ एसे नुनो मोनदों आरो आङो
औ नंगौ।
माने जेरै ओ माखासे फरायसाफोरा बा सुबुंफोरा सिगारेट सोबो बा जौ लोङो ओम फ्राय बिदिनो माने गारि गारिफोर सालायगोन मागोन बिमा बिफानि फैसानि ओमफ्राय बिदिनो एक्सिडेन्टफोर जानानै बा माबा मोनसे जाब्रबथाय जानानै बहाबा लामा सामाफोराव गोलैनानै थागोन। अब्ला बेफोरबायदि जाब्ला माने माने ओ न'खरा जोबोद खहा जायो। आरो बिमा बि बिफानि जा सासे फरायसानि सायाव हास्थायनाय बे माने जोब लाङो आरोना
औ नंगौ।
ओ अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे बे गाज्रि गाज्रि लामाथिं थांनाय फरायसाफोरखौ मोजां लामाथिं लाबोनो अब्ला मा खालामनांगोन?
औ हागोन नोंथां दा बे गाज्रि लामाथिं थांनाय होननानै बुङोब्ला दिनै नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों दा गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा दङ बिदिनो माने लोगोफोरजों बिदिनो ज' ज' नानै गोबां बायदिसिना बाथ्रा सावरायलायो आरो बैफोरबायदि सावरायलायनायनि जोहैनो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनाय बेफोर बाथ्राफ्रा ओंखारलायो आरो बिदि ज‌' ज' थानानै आथिखालाव मबाइलनि जुग जाबाय। दा बैफोरबायदि मबाइल बा बाहायनायनि जाहोनावबो बेफोरबायदि गाज्रि लामाजों थांनाया माने जानो हमदों दा बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो। दा जों मोजां लामाथिं गाज्रि लामायाव थांनो खम सम सम नांगौ नाथाय गाज्रियाव थांनायखौ जोङो मोजाङाव लाबोफिननो थाखाय गोबां जोङो ओ गोबाव सम नांगौ जायो दा जोङो गाज्रि लामायाव थांनायखौ जोङो फरायसाफोरखौ मोजां लामायाव लाबोफिननो होनोब्ला जोङो गामियारि ओनसोलफोराव गामि गामिफोराव जाय जानाखि एसे गिदिर फरायनाय फोर दङ एसे गोरों गोरा सुबुंफोर दङ आरो साखाथि फाखाथि गोरों गोरा सुबुंफोर थानायफोर बा गुबुननि ओ गामियाव थानाय गोरों गोरा सु सुबुंफोर बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ जोङो लिंहरनानै सोंग्रा सुबुंफोरखौ लेंहरनानै जोङो फराय सा फरायसुलिफोरखौ ज खालामनानै बिसोरनि सायाव बुजायनाय बानजायनाय आरो मोनसे एवारनेस जोङो मोनसे सांग्रांथि मेल लानो नांगोन आरो नोंथां दा बै सांग्रांथि मेल बुजायनायनि गेजेरजों जों बा लानायनि गेजेरजों गोबां माने फरायसा फरायसुलिफोराबो सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो माने गासैबो सोलायाब्लाबो एसे बिबांनिब्लाबो सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो जोङो सासे फरायसा गाज्रि जानायखौ जोङो मोजांसिम लाबोनोब्ला अब्ला जोङो ओनसोलाव एबा गामिफोराव जोङो एवारनेस प्रग्रामखौ जोङो लाथारनो नांगोन आरो जायखौ होनो सांग्रांथि मेल बेफोरबायदि सांग्रांथि मेलखौ जोङो लाथारनांगोन आरो दा बैफोरबायदि जोहैनो जोङो सासे गाज्रियाव गाज्रि लामायाव थांनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो मोजांसिन लाबोफिननो हानायनि मोनसे चान्सखौ आङो नुहरदों आरो नोंथां। बेबायदि आरो
ओ अब्लाथ' नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय। ओ नोंथांजों बे सोलोंथाइनि बागै सावरायनानै आं गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों।
औ
ओ
आंबो गोजोननाय मोनबाय।
औ ओ बे दसे समखौ होनानै आंनि जा मोनसे सावरायनाय मोनसे आयदामोन बेखौ नोंथाङा सुफुंबाय नोंथांनि थाखाय गोजोन ओ साबेखर बावनान थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ दे अब्ला दा नोंथां।
जागोन दे नोंथां